हेलौ हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? ओ नोंथां आं फन हरनाय जाहोना बेनो जाबाय ओ नोंथांजों समायदोंब्ला आं फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बे ना हमनाय सोमोन्दै
औ नु
था जागोनदां नोंथां?
औ नंगौ ‌।
ओ दा बिदिब्ला आङो जागायनोसै।
औ।
ओम दायो ओ बर'फोरनि ना हमनाय होनोब्ला जोङो सरासनस्रायै गुबुन गुबुन आइजें आइला बाहायनानै जों नाखौ हमबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जेरै जोङो नाखौ ओ जोङो जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै जिहेथु जों बाहायो नङा होमबा दा बै नाफोरा जिहेथु दैमा दंग' जाम्फै जामलाफोराव थायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ दा बेफोरखौ जोङो हमनो थाखाय गुबुन गुबुन आइजें आयलाफोर जोङो बाहायनाय जायो। जेरैहाय जेखाइ जेंगाय सेन खखा खाखि बेनिफ्राय आथिखालाव जोङो लाङि
औ।
आस्रा जे
औ।
बेफोरबायाददि जोङो नाफोरखौ हमनाय जायो नङा होमबा? जेरैहाय ओ जोङो जेखाइजों जोङो दुब्लि फोथारफोराव एबा दै एसे थानायफोराव जोङो गुरनाय जायो। नङा होमबा? बा नाखौ जोङो हमनाय जायो।
औ।
दा दि बेबायदिनो जेंगायफोरजों जोङो ओ मा होनना बुंगोन बेखौ दैमायाव थानाय जि जाबोरफोर बेहाय
औ।
ना नाथुर खांख्राइ बायदिफ्रा हाब हाबनानै थायो जे थुर ना होमबा? दा बेफोरखौ जोङो गुरनो थाखाय बाहायनाय जायो बा बेजों जोङो नाखौ हमनाय जायो। ओ सेनखौ जोङो ओ दैसा एसे थानाय एब्ला दुब्लिफोराव जोङो आलि खोनानानै बेफोरखौ सानाय जायो एबा खखाखौ खखाखौ आरो जोङो ओ एसे एनै दैया बाज्रुमनाय हो एसे दै बुरजा थानाय बेफोरबायदियाव जोङो आलिखौ होनानै जोङो ओ सानाय जायो दा बेबायदि जोङो माने नाफोरखौ हमनाय जायो नङा होनबा दा बेनि अनगायैब्लो ओ जिस दिनै आङो बुंबाय दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोननिथिंजाय गुबुन गुबुन राहायै बा गुबुन गुबुन आइजें आइला जों नाफोरखौ हमनाय जायो नामा नोंथां फंनैसो बिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां नंगौ। ओ ना हमनाय बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमै नाखौ हमनो हायो नङा नंङा होनबा नोंथां? औ थिग बि बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आङो बा नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बा बिदिनो गामिफोराव जोंहा जेब्ला दैज्लां बोथोर समबो सफैयो जोंहा ना हमनायाव जोंहा गा जेबो मुखुब जायो नङा होनबा मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव दै गोदान गोलैनाय लोगो लोगोनो नाफोरा ओ बिदै दैयोबा बिदिनो ना फिसाफोरा बिदिनो फिथि ख्रिबा बिदि बायदि बायदि नाफोरा जोङो दा़व गाबोयोबा जोंहा उजायो बिदिनो जोङो नाफोरखौ हमो थिग बिदिनो ना हमनाय बेलायाव जोङो नुनो मोनो गोबां आइजें आलाब बाहायनानै जोङो नाखौ हमनाय जेरै नोंथाङा आगोलावसो फोरमायलांबाय जोंहा आस्रा जे बा लाङि जेखाइ खबाय बा सेन लोगोसेनो फला बिदिफोर जोङो नाखौ हमनाय जायो आरो नोंथां थिग बिदिनो जोङो बै फोर जोङो ओ आलदा आलदायै जोङो आलदा आलदा रो रोखोमै जों नाखौ हमो ज जेरै जोङो जे आस्रा जेखौ जोङो हाखर हाला बा जोङो दैमा दैसायाव जोङो सारनानै जोङो नाखौ हमनाय जायो आरो नोंथां
औ
लोगोसेनो जोङो ओ सेन जोङो सेनखौ जोङो बिदिनो जा दंग'फोराव दै एसे बोहैबाय थायो बैफोराव जोङो ओ बिदिनो अखि एसेफोर होननानै जोङो साना दोननानै जोङो ना हमनाय जायो औ लोगोसेनो जोङो फलानफोरखौ जोङो फुख्रि बा हाख'रफोरावबो जोङो हमनो हायो आरो औ औ लोगोसेनो जोङो ना हमनाय बुङोब्ला जोङो नुनोबो मोनो गोबांखौ ना हमनानै जिउ राहा बुंनाय मानो होनोब्ला जोङो औ जोङो नाफोरखौ हमनानैबो जोङो फाननानै गावनि जिउखौ खुंनो हायो न ना होनोमब्ला नोंथां औ बिदिखौनो जोङो गोबां गोबाव नुनो मोनो जोङो ना बिदिखौ बेफारि जानाय बा ना फालांगि खालामनाय मानो बुङोब्ला जोङो बेमा दैसाफोराव बिदिनो जे जेफोरजों आस्रा जे फोरजों हमनानै जोङो बैफोरजों जोङो उम सारनानै जोङो रां एसेबाबो मोनोबाबो जुमनो हायो नङा होमबा नोंथां थि बिदिनो जोङो ओ खायफाखौ जोङो नुनो मोनबोयो हाखर हालाफोराव ना खिनानै जों बैखौ से बोसोर नै बोसोर थाम बोसोर जोङो ओ हमालासेनो बा बोआलासेनो जों खेबसेयावनो जोङो बेखौ एसे गेदेर गेदेर जाहोनानै जेरै जोङो से किल' नै किल' थाम किल' बिदि जाहोनानै जोङो फानोब्ला जोङो गोबां बुरजा रोखोमनि जोङो रां मोननो हायोबा बा जोङो बै नांगौ नांगौ खामानि बा बिदिनो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोङो बो बेवबो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगथार औ।
जोङो ओ-नाफोरखौ बिदि ओ-फाननायनि अनगायै जोङो ना गोरान खालामनानै बा जोङो नाफाम खालामनानैबो जोङो जानो हायो आरो नोंथां। जेरै जोङो हाग्रानिफ्राय हमना मोननाय नाफोरखौ। औ लाबोनानै गोथां नाफोरखौ जोङो। खायफाया सान्दुङाव फोरानो बा बिदिनो खायफाया अरखि अरफोर राव औ फोराननानैबो जोङो बेखौ ना गोरान खालामनानैबो जोङो ना गोरानखौ फाननोबो हायो बा जोङो दा जुगाव जोङो न नुनो मोनो। ना गोरानफोरखौ जों हाथायफोर सोरबाबा खलायै फानो बा सोरबा पेकेटफोराव सोनानैबो ओ बेगखौ जि रां नैजि रां लानानै फानो नङा होमा नोंथां औ जों बिदिबो रांखौ मोननो हायो बा बुथुमनो हायो लोगोसेनो जोङो नाफाम जायखौ जोङ नाफाम बुङो जोङो नानिफ्रायनो ना नाफामा नानिफ्रायनो जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
दामखौबो जोङो बिदिनो। दैमा दैसा बा दंगफोराव जोङो हमनानैबो जोङो बेखौ। फोनाननानै बेनि उनाव जों बेखौ थालि थास फस्ला जों जोङो औ बेखौ गुन्दै खालामना जोङो ओ-हानि थिंख सोरबा बिदिनो औवा हासुंफोराव जोङो सोना दोननानै नाफाम खालामनाय जायो आरो नोंथां। औ नाफामाथ जोंनि बर हारिनि मोनसे एंगारहायै ओंख्रिफोर मैगंफोर बायसि नङा होनोमबा जोङो मानो होनबा जोंनि बर हारियाव ना बजाना जोबोर मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ
आरो मिथिना मोनो जोङो एसे जोरो जोरो लोमजानायफोराव नाफामफोरखौ खौ जाना होयोब्ला जोंनि देहाफोरा बा खर‌ सानायफोरा जोङो स्रां मोनो होननानै। औ बिदिनो नाफोरखौ हमनाय जायोबा बिद बिदि हामो आरो नोंथां लोगोसेनो। जोङो ना हमनाय बुङोब्ला जोङो बेखौबो नुनो मोनो जोंहा आदै मादैसानि अनगाबो जोङो जेरै सागोरफोराव लैथोफोराव।
औ
औ बेफोरावबो जोङो जाहाफैरजों गिदिर गिदिर नाफोरखौ हमना हमनानै फानानै बिदि गुबुन गुबुन ओनसोलाव ओ-दैथायहरनानै बैसोरो गोबां जोबा गोबां रोखोमनि रां खामायोबा बिसोरो रां बुथुमो मानो होनबा। जोंहा लैथोआव जोंनि दैमा दैसाफोराव थानाय ना बा दंगफोराव थानाय नानि अनगायै गोबां आलादा आलादा रोखोमनि ना मोनो जाय नाफोरनि बेसेनफोरा जोबोद बेसेन गोसा नङा हबा नोंथां। औ बैफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ना हमनाया जोंनिबो मोनसे ओ-जोबोर मोजां बा जोङो मोजां मोनो ना हमनानै आरो जों मिथिना मोनो जोंनि। बर हारियाव जोंनि बर आइजोफोरा ना हमनायाव जोबोर रोंखा राखा बा आखा फा नङा होमबा नोंथां औ लोगो लोगो लोगोसेनो जोंहा बर आइजोफोरा दानि जुगावबो जोङो बिदिनो बर आइजोफोरखौ। खौ जोङो दैमा दैसा बा बिदिनो दुब्लिफोराव जेखाइ खबबाय लानानै ना हमनाय जोङो। लोगो नांनानै बा खौसे जानानै बिदि खारब्रै खाबा ज आइजोफोरा लोगो नांना ना हमनायखौ। नुयो। लोगोसेनो जोंङो गोदोबो बर' आइजोफोरखौ मिथिना मोनोमोन दैमा दै ज' ज' ना गुरनानै बिसोरो जायोमोन होननानै औ लोगोसेनो जोंङो मा होनना बुङो ना हमनाय बुङोब्ला जोंङो खायफा बर' आइजोफोरखौ बिदि ना नानै हाथाय बाजार बा बिदिनो मोनाबिलि समफोराव बिदि बिदिनो गलाफोराव दखानफोराव बिदिनो फाननायखौबो जोंङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ मानो होनोब्ला एसेबाबो रां मोनोना बैफोर रांफोरानो जोंनो ओ न'खर खुंनाय बा जिउ खुंनाय एसेबाबो जोंनो मदद होयो। बेनिखायनो जोंङो नाफोरखौ नानै जोङो फाननो हायो आरो थिग बिबदिनो जों आरोबाव नुनो मोनो। ना हमनायनि अनगायैबो जोंहा सामआबो जोंनि नायावनो बा मानो होन बे दैयावनो थायो नङा हबा जोङो खायफा खाय फोरखौ जोङो बा हौवा हिनजाव जोङो बिनि गेजेरावबो जों नुनो मोनो।
औ
सामफोरखौबो जोङो सायआबो जोंहा गोबां दङ जेरै साम लदाय बा ओ-साम जिन्ज्रि जों बैफोरखौ दैमाफोरावबो मोनाबा दैज्लां बोथोराव। औ अखा गोदान हानाय लोगो लोगोनो बैफोर दुब्लिफोरावबो साम लदायफोरा ओंखारसोयो। आ जोंङो बिदिनो गामि ओनसोलाव ह हर हालाफोरावबो जोंङो बैफोर साम'फोरखौ नुनो मोनो। बा जोंङो खननानैबो गाव बो जानो हायो। बा जोंङो बेखौ फाननानैबो जोंङो ओ रांखौ जोंङो एसेबाबो ओ जोंङो रां आरजिनो हायो मानो बुङो ओ साम'फोरखौ जों खायफा जायगायाव मोन नुनो मोनाबा मोननो थाङा। बेनिखायनो जाय जायगा ओनसोलाव थायो बेफोरनिफ्राय जोंङो खनना लांनानै जोंङो फाननानै जोंङो रां बुथुमनो हायो आरोखि नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंहा साम'आ जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै ओ जानाय ओ मुवा नङा होमबा। जेरै जोंङो सबाइजों साम' जायो लोगोसेनो खायफाया जोंहा अनला खारैजों बो जोंङो साम'खौ जानाय नुयो। नङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसेनो जोंङो नुनो मोनबावो। जेरै जोंङो साम' लदायफोरखौ जोंङो ओ बेखौ रुनानै औ रुनानै बा जोंङो बेखौ मोजांङै दोहननानै साम' मोदोमखौ जों बेखौ मैथाजोंबो जोंङो मैथा गोखैजों जोंङो जायो आरोखि नोंथां। बा जोंनि न'खर बा जोंङो ओनसोलफोराव बिदि जायो आरो नोंथां लोगोसेनो जोंङो दैमा दैसाफोराव खन्ना मोननाय साम'फोरखौ जोंङो सबायजों बा जोंङो अनला खारैजों जोंङो बिदि जायो। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय औ। ओ दे बिदिब्ला नोंथांनानैसिम औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे होमबा नोंथां।
ओ।